नोंथां हेल' नोंथां खोनादोंना
नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादोंङा औ आं नोंथांनाव मोनसेथ' पिक्सनि बागै रायज्लायगौमोन आं नोंथांजों बेनो जाहैबाय न' लुनाय आरो नोंथाङा माने न' लुनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना न'खौ माबोरै लुयो बा हानि न'खौ माबोरै लुयो बेनि बागैनो नों
औ नोंथां अम ओ जागोन दा आङो हानि न'खौ बुंग्रोनोसै बिनि उनाव फाखक्कानि न'खौ बुंनोसै
औ बुंलाय
अम जों दा हानि नलुनोबा जोंनो फास्टआनो औंवा नांग्रोगोन
औ नोंथां
अम औवा औजों खुन्था बानायनांगोन औवा हौवाखौ गोरान
औ नोंथां
औवा गोराआखौ बिदिनो नांगोन
दसथाल बिनो बिसदालसो जेसेबांनो नवा गोदेर एसांनो खुन्था बारांग गो जायो अम बेनिफ्राय बिदिनो बुंना नांगोन बेनिफ्राय बायदिसिना गाजाल नांगोन बेनिफ्राय थिं नांगोन थिं
औ
थिं ओमफाय नोंथाङा लुनो रोंखायोबाथ' खोथा गैया ओमफ्राय जुदि लुनो रोङाबा नोंथाङा मिस्ट्रि लाना फैनांगोन बिदिनो खाथि खालानि जेनबा गामिफोरावबो थायो बिदि मिस्थ्रिया नर्मेल न'फोरनि थाखाय आरो नों जुदि मोजां बानायनोबा इन्जिनियार लाबोनांगोन
औ नोंथां
मोजां इन्जिनियार जेनबा कर्स लानाय मानसि उ ओमफाय ओमफाय आरो गोबां खरसा नांगोन मथा मथि थार्टि थावजेनसोआ मिनिमाम नांगोन हानि न'आव
उम फिसाबा नर्मेलिबा ओरैनो जागोन तुइन्टि थावजेनफोराव पन्द्र फिफटिन थावजेनफोराव
औ नोंथां औ
आरो औ बुंलाय नोंथां
पाक्का न'निखौ बुंनिसै ओमफाय आं
औ बुंलाय
फाका न'आवथ' बिदिनो थिं नांगोन थिंआबो दाम खमि दोङो मोनसे दायनालुम नामा थिं दोङो बरिया आरो इयो बहुद बोसोर जोरो आरो इयो बरिया थाखायो आरो नोङो साप धालायबो होना लागोन थिं होआलासिनो
औ नोंथां औ पाक्कानि न' लुनो थाखाय मा मानि गोनां थि जायो नोंथां बेखौ फोरमायना होनो हागोन
पाक्कानि न' लुनो थाखाय फासटावनो रड नांगो‌न मोजां हेभि रड बेखौ बे थाबासो न'आ स्ट्रं जागोन खुन्थानि थाखाय
औ नोंथां औ
ओमफ्राय बिदिनो मिस्थ्रि नांगोन मोजां
औ नों
ओंखाम आर दरजा खिरखि बानायनो थाखाय दंफांनि इदिनो कात नांगोन आरो औवाबो नांगोन जेनबा बानायनाय खमायाव औवादो सुंथाना दोननो गोनां जायो उ इनि उनाव राबासो ओफाय बोखारो
औ नोंथां
उम गोबां बिदिनो गाजाल काट इफोदि नांगो जायो आरो मथा मथि कालारबो थांगोन आरो कालारनिबो फैसा थांगोन मथा मथि जों न' लुनोबा दा नरमेलि ल बा सिक्सटि थावजेन फिफटि थावजेनना नांखाथारगोन पाकानि न' लुनोबा रुमसे रुमनैनि थाखाय फिसा रुम फिसाबा बेनो आरो बेखिनिखो नांगोन बेनिफ्राय माथ टाइपनि न' लुनो नोङो मुम्बाइ टाइपनि लुनोना ना मा थाइप नोंथाङाबो ओमफाय नलेजफोर बाय दोंबा बिनि बागै फोरमायना होदो
औ अ नोंथां अ बेबायदिनो जोङो हानि न'खौ लुबा फासावनो जोङो गोदोनि दिनावथ' आबै आबौ समाव बेबायदिनो थोरिनि न'आवसो थायोमोन नालाय औ बिदिनो थो रि हानानै आबै आबौआ माने थोरि हानानै थोरिखौ थोरिनि न' लुनानै थायोमोन आरो बिदिनो उवा औवा आरो थोरि बि बेबायदिनो थोरिखौ थोरिखौ बिसोरो इन्जुरबो बानायोमोन माने बेरा बानायोमोन आरो थोरिखौ बेबायदिनो उम थोरिजों थोरिजोंनो न गंसे लुयोमोन आरो बिसोरो थोरि आरो औवाजोंनो बेबायदिनो दाथ दानि जुगावथ सबावबो थिं जाजोब्बाय नालाय दानि जु गाव रावनियावबो थोरिनि न लुनो नुनो मोननायखौ खम नुबाय आरो दानि जुगाव माने थोरिनि नखौ बुहुदनो खम नुयो दानिया दानि जुगाव थिंनि गोजा बा हानि न लुनोबाबो नोङो थिंखौ दाना थिंजोंनो थिं आरो ओ आरो औवा औवाजों औवा गायनानै आरो औवा खौ बेरा बानायो।
बानायनो
बेरा बानायनानै बेबायदिनो ओम बेबायदिनो बेराजों बेराखौ लिरो बेराखौ लिरनानै बेराखौ लिरो बे हाजों आरो गोबोरखिजों बेराखौ लिरनानै लायो बेबायदिनो आरो हानि न जायो आरोना आरो पाखानि न बुंनो थाङोब्ला बेबायदिनो पाखानि नखौ जों गिबियावनो रड बानायनानै बा इथाजों माने बेबायदिनो लुनो हायो आरोना इथा रड बिदिनो नांगौ जायो आरो बाला अन्थाइ बेबायदिनो सिमेन्ट बायदिसिना बिदिनो नांगौ जायो आरोना बेबायदिनो पाकानि न'खौबो लुनो हायो आरो
औ दा नोंनि साननायफो एबा पाक्कानि नआ मोजांसिन जायो ना ना हानि नआ मोजांसिन जायो दानि बेलायाव
दानि बेलायावथ बहुद खमावनो माने हानि न आ बुहुदानो माने हानि नआबो दोङो दानि जुगाव आरो पाक्कानि नआआबो बुंनो थाङोब्ला पाकानि नआ मोजांसिन जायो आरोना थानाय माबानायफोराव औ हानिसाय
आरो हानि नआ थाब थाब गाज्रि जायो ना
औ हानि नआ गाज्रि जायो अखा हाब्ला माने हानि नखौ आरो लिरनांबाय थायो लिराबानो आरो लेथ्रा जायो आरो औ बेबायदिनो पाक खानि नआ माने आंनि थाखाय मोजांसिन आरो ना। नोंनि नोंनि थाखाय खाय पाक्कानि नआ साबसिन ना हानि नआ साबसिन नोंनि थाखायबो?
औ जायफोरा ओ हानि नआबो मोजां साब सिखोन लाखिनो हाबा मोजाङानो माने बाजेट थानाय जेनेबा रांखावरि थानायनि थाखाय पाका न लुनो हायो ओमफ्राय जुदि नोंना रांखावरि एसेबां गैयाबा हानि नजोंनो सोलि सोलिथनो हायो।
औ दानि जुगावथ उम साख्रि मावनाय बा बिजनेस मावनायफोरा माने बेबायदिनो पाखानि नखौ लुयो आरो गोबाङानो ओ बेबायदिनो आरो रांखावरिनि आंखालफोरा हानि न'आवनो थायो आरोना
औ-औ
ओ रांखावरिनि आंखालाव पाखानि न'खौ लुनो हाया बेबायदिनो खायसे खायसे सुबुङा हानि न'आवनो थाना मोजां मोनो खायसे सुबुङा आरो फाकानि न'आव थानानै मोजां मोनो
औ
ओमफ्राय नोंसोरनि न' दा हानि ना पाक्कानि न'
जोंनि न'आथ' दा हानिसो माने हानि बाबो माने बेयावनो निजेनि न' नालाय जेनेबा हानियानो जा पाकानियानो जा जेनेबा निजिनि नङा गिजि गब्लंआनो जा बेस्ट आरोना निजेनि थाखाय
उनफोराव नाजागोन ना नोंथाङाबो पाक्कानि न' लुनो
औ नाजागोन आं उनफोराव माने रांखावरि आखायाव फैब्ला
औ
बिदिनो नाजालांनोसै मानो होनो ब्ला नुनायावबो पाकानि न'खौ साजियो
औ
आरो
नोंथां नोंथांलानियालाय
जानिया
नोंथांमोननिया औ नोंथाङा दा पाकायावनो थाना मोजां मोनोना
दां पाका जोबोर मोजां मोनो मानो होनबा खानस्रि खिया ओ-ओ थाब थाब बिदिनो खुन्था उनो सोलायनो गोनां जाया नालाय औ खरसा खालामबाय थानो गोनां जाया आरो
नोंगौ नोंथां
औ
बेबायदिनो खायसे सुबुङा आरो पाक्कानि न'खौ जोबोर मोजां मोनो खायसे सुबुङा आरो हानि न'आवनो थानानै माने उन्दैनिफ्राय देरबोनाय नालाय बेबायदिनो उन्दैनिफ्राय देरबोनाय नालाय बे हायानि न'आवनो थानानै खायसे सुबुङा माने एख' मोना आरोना नोंथां
औ आगोल जानि न'आबो हानिसोमोन बेनिफ्राय बिदिनो एसे जानाय लोगो लुबाय आरो
औ नंगौ नों
आरो थिङास आगोलथ' हानि थोरि ओंखारग्रोदो थोरिनि उनावसो हानि थिं जाग्रोदो हानि थिंनि उनावसो मा होनो मा होनो स्टिल ना मा होन इखो
औ नंगौ नोंथां औ बेबायदिनो सिगांनि दिनावथ' आबै आबौनि दिनावथ' थिंङानो गैयामोन नालाय नोंथां दासो बेबायदि औ
नोंथाङा दा मा खालामबाय दं?
आं बिदिनो ज द एसे रेस्ट लानोथानो खोनादों
औ औ नोंथां औ औ नोंथां खोनादों। दोंङो ओरैनो आंबो नोंथांजों बेबाय बिदिनो न'नि बागै टपिक्स रायज्लायनानै जोबोर मोजां नांबाय आं गोसोखौ। मानो होनोब्ला नोंथांनिफ्राय औ औ बेबायदि बिदिनो ओ न'नि न'नि गोबां माबा बाथ्रा रायलायनानै गोजोननाय मोन बाय आरो आंनिफ्राय नोंथांङा माबायदि मोनखो?
आंबो जोबोर मोजां मोनदों।
औ बिदिब्ला जोंनि समाथ' जाबायानो नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां गोजोननाय थाबाय औ